ओं नोंथां।
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
उम आरो आरो बेजों लोगोसेनो जों उम आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना दान्दिसे। औ जोङो दा सावरायना लानाय आयदा बायदि सायखना लानाय आयदा बायदि जों सावरायनोसै। नङा होमबा जोङो आङो सायखना लादोंमोन जे बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांजों दान्दिसे सावरायनो होननानै
औ औ नोंथां।
जेरै उम जेरै बैसागुआव जेरै बैसागुआव जोङो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो होनो ब्लाथ जोंना बैसागुआव गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मैगं थाइगं आरो मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बेफोरखौ जोङो मोसानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोराव मा मा मैगं जायो ब्ला जोङो बै बैसागु बोथोराव जोङो एकस एकथा बिददि मा बुङो बेखौ मैगं थाइगं एबा हाग्रानिफ्राय खाबथिंनानै जोङो मैगं जायो आरो नङा हमबा बेजों लोगोसे बिदिनो जोङो मा मा मैगं जायो होनोब्लाथ जोङो जिहेथु हाग्रानि हाग्रानि मैगं थाइगं जेरै खिफि बेन्दों फिलेवा फुंखा मैगं बायदिसिना नोरसिं। बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि दायसे दायनै बिदि खांथिंनानै बै बैसागु बोथोराव एकस' एकथा बि लाइफां एबा बिफांफोरखौ बिलाइफोरखौ जोङो जानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा? औ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बैसागु बोथोराव आरो जोङो थालिर फस्लाखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जेरै जोङो थालिर खरसाखौ माजों जायो होनोब्लाथ' उम जोङो बेखौ उ बेदरफोरजों जानो बेदरफोरजों जानायखौ नुनो मोनो जे ओै अमा बेदर ब्रयलार बेदर बायदि रोखोमनि बेदर। दाउ बेदर बेफोरजों जोङो बेफोरजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बैसागु बैसागुनि उम सानसे सिगां जिहेथु जोंङो सो सोदाननि जेबथि खालाराव जोङो मोसौखौ जोङो थुखोनायखौ नुनो मोनो आरो। गोदो गोदनिफ्रायनो जे फोथायनाय दङ जे जोङो बैसागु बोथोराव मोसौखौ फोथायो मोसौखौ फुजियोब्ला एबा थुुखैनानै बायदिसिना बायदिसिना मुवा बेसाद बेसोरनो होयोब्ला जोङो। फिसाखौ माने थाब थाबैनो मोनबाय थायो होननानै जों फोथायनाय दङ आरो उम जेरै जोङो बै मोसौ बैसागुआव मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो उम जोङो बै सानखालि सैथो दाननि सैथ्रो दाननि जे थि सानखालिनि आरो सानसे सिगां जोङो बै मो मोसौ जि मोसौखौ थुखैगोन जोङो बेयाव बे नि नांगौ आगजुफोर जेरै लाव फान्थाव बेफोरबायदि दि बिलाइ। थाराय गाज्रि बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बै सानखालि जिहेथु बै सैथो दाननि जोबथि सानखालि जोङो बै मोसौखौ जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो मोसौखौ दैमा एबा बिलो फुख्रिफोराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो थुखैनाय नुनो मोनो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो जुदि जोंनि खाथियाव बि एबा बिमा दैसाफोर गैयाब्ला जोङो न'आवनो न'आवनो थानाय दैखर एबा दंखलफोरनिफ्राय जोङो
अ।
मोसौखौ थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो-आरो बेजों आरो बे-बे थुखैनाय बे समाव बे सुखुनाय समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बर'आव मोनसे मेथाइ दङ जे बे मेथाइआ जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे फिसा बारिबाय था होननानै बै मेथाइखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा फोथायनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो आरो। नङा होमबा नोंथां? औ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बै मोसौखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जे जोङो बै लाव फान्थावखौ सारगोन सारनायाव जों बेै मेथाइखौथ' खनबाय आरो बेजों लोगोसेनो बे उम्म आरो बेजों लोगोसेनो उम्म बै लाव फान्थावजों लोगोसे जोङो बायदिसिना मुवाफोर होफायो आरो जेरै जेरै सबायबो होफायो खायफाया। सबायाइ माइरं बेफोरबायदि सौराइ बेफोरबायदि सारनानै जों होफायो आरो नङा ह होनबा नोंनाौ?
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो आरो बेफोरबादिनो जोंनिया मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो बेखौ मो-मोसौखौ दुब्लि फारसे होनानै हरो आरो नङा होमबा नोंथां उदाङै होनानै हरो आरो आरो बै सानखालिनो सैथो दाननि जोबथि सानखालिनो जोङो फिन मोसौखौ न'आव होनानै लाबनाय जायो आरो न'आव होनानै लाबनाय समाव जोङो बेखौ उम्म आलारि बाथि लगायनानै जोङो गलियावबो एसे थगि गलियावबो एसे बाथौ उम्म जेनेबा फुजा खालामनानै आलारि बाथि थि सावनानै जोङो मोसौखौ फागा गोदानजों खानायखौ जोङो गोदो गोदायनि जोङो नुनोमोनबोगासिनो दङ आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आरो आरो बिजों लोगोसेनो जोङो उम्म बै मोसौ मोसौ बैसागुआ बिज बिदिनो बारहोलाङो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ।
औ। उम्म आरो नोंथाङा एसे दानदिसे फोरमायलायदो दे।
औ। ओ जेरै जो नोंथाङा आवगायसो बुंनाय बायदि सैथो दाननि जोबथा खालारखालि जोङो मोसौखो थु खैनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो मोसौखौ थु खैनायाव जानांगौ बेखौ सानसे सिगांनो नागिरग्रोनानै लायो आरो नोंथां। जेरै दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बि थाराय बिनि उनाव हालदै पानेलाव फान्थाव बेखौ जोङो फिसा फिसा ओ आरुनि थेंगल जिरनानै जोङो माला सुनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनोब्ला बेखौ गानहोनानै जेरै हाना लानाय थाराय गाज्लि बेफोरखौ जोङो सारनानै जोङो ओ थुखैनाय जायो दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव थुखैनाय जायो आरो जोङो मोनसे मेथाइ खननो दि लाव जा नोंथाङा आवगायसो होननाय बायदि खुगा बेखौ खननानै जोङो थुखैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो मोसौनि गोजाम फागाखौ बै जायोबा थुखैनाय ओ दंग' नङा बा जाम्फै बेयाव जोङो सुनानै गारबोनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बिलाइजों जों थुनानै गारबोयो आरो। बिनि उनाव जोङो मोसौनो औ जेरै ओ साराय खिथौनि हांगारखौ जोङो आ ए-एख्रु'नानै जोङो बेखौ थाव गुबै लगायना जोङो मोसौनो फोथा थुनाय जायो आरो नों ओ गोदोलाय जोंनि जायगा गाया अरन गोजामोन नालाय बेयाव मोसा लख्रा थायोमोन नालाय। बेनिखायनो मोसौखौ गिनानै खार थों होननानै जोङो बेखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो बिनि उनाव जोङो मोना मोना मोसौ लायनोब्ला जेरै दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बिलाइ बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव लानानै फैफिनो आरो नोंथां आरो जेनेबा जोङो जेरै औ आग्लायनाय ओ दिग्लिलिथि थाराय जेनेबा बेखौ जोङो ओ बाख्रि नङा बाख्रि गलिनि उखुम मुदायाव जोङो थेबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेनि उनाव जोंनि मानसि बैसागु से खालार खालि जों मानसि बैसागु फालियो। बेयाव फुजा फाथाल होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव ओ जोङो थैसि बेखौबो बावनायखौ खा साफा सानैखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि उनाव जोङो ओ बैसागु मोसानो थाङो आरो मागि गेयो जेरै जोङो ओ बर'निनो दख'ना थावसि रेगे रेगां आगरनि फास्रा ओ गसला बे खौ गाननानै जोङो ओ बैसागुखौ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज'नो मोसाहैयो आरो जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, थरखा लानानै जेरै खुगा मेथाइ ओ खननानै जेरै जंखायलायनाय मेथाइ ओ बिहामजो जंखायलायनाय मेथाइ बेफोरखौ जों खनो आरो जोंनिनो बैसागुनि मेथाइ खननानै जोङो ओ मोसाहैयो आरो न'खर न'खर आरो जोंनाथ' बर'फोरना मोनसे बे हुदा दं नालाय जायनिबा न'खराव मोसानो थाङो बैसागु नालाय माइब्रा बिदै माथा बिदै बेथ' थाखायो नालाय ओ बेयाव जोंनो जौफोर बेखौबो जोङो होनाय नुयो आरो नोंथां आरो बेखौ अमा बेदरजों जोङो लोंलायनानै ओ जयैनो जोङो रंजानानै फैयो आरो नोंथां बिनि उनाव औ बिसोर ओ जायनि न'खराव जोङो मागिनो थाङो बिसोरनि सुबुंफोरा अननानै जोंनो रां एसे माइरं एसे ओ जा हायो बेखौनो हरनाय जायो आरो नोंथां आरो गोदोथ' बैसागुखौ औ थामजि सानाव फालियोमोन नालाय दानि जुगावथ' जोङो स्नि सानल' फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बैनि न'खर औ बेनि न'खरजों मोसानानै ओ जेनेबा रां एसे माइ जों एसे ओ‌ मोननाया जोंनि थाखाय ओ थोजासे जायो नालाय नोंथां बेखौनो जोङो ओ दैमा नङाब्ला दैमा खाथि नङाब्ला जोङो फोथारफोराव लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जयैनो
औ नंगौ नोंथां
औ बिनि उनाव जोङो जोबथा दिनाखालि जौसे ओ जौसे एक ओ बिदिनो जोङो गोखा गोखै जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोदो गोदाय नि सुबुंफोरा बुंनाय लेखाया बेखौ जोङो जायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय जों बेखौ दासिमबो फोथायनानै जायो आरो नोंथां आरो बेल' नङा औ आरो बेल' नङा जोंना मोनसे बावखुंग्रि हाजो दङ ना बेखौबो जोङो ओ जोंनि ओ मोनसे गोथार फोरबो हिसाबै जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां बेयावबो जेरै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबस्रिं बेखौ लानानै जोङो ज' ज' बोराय, बुरै, सेंग्रा, सिख्ला बावखुंग्रि हाजोखौ जोङो गाखोहैनाय जायो आरो नोंथां। बेयावबो मोनसे गिदिर फोरबो जायो आरो जेरै गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेखा बेयाव लायनो सासे सिख्ला ओ गैया लायनो ओ जेनेबा बुंलांदोंमोन लायनो ओ बेयाव लायनो फैयोब्ला गासैबो साननाय हनाय जाफुङो। बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ फोथायनानै ओ‌बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैनानै बोर बियो आरो नोंथां आरो बेयाव ओ जोंनि बर' आइजोफोरनिनो औ जेरै अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा ओ जोंनि खांख्राइ ना बेफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरखौ गावनि आखाइजोंनो संनानै गला होफैनायखौ फालांगि खालामफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय जेरै इन्दि जिनि दख'ना इन्दि जिनि फास्रा बेखौ जोङो ओ बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै समायना -रमायना गोदोनि जेरै फारौ मेगन ओ दिंखिया बिलाइ, बोग्रि बिबार आगर, थाइगिर बिबार बिनि समायना -रमायना आगर एरनानै फा बेयाव दख'ना फास्रा फालांगि खालामफैखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरखौ। गोबांखौनो जों नुनो मोनो बेयाव फालांगि खालामफैनायखौ सोरबाबा ओ जानाय लोंनायनि मुवानि बिदि जोङो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बावखुंग्रिफोर फोरबोआव बावखुंग्रियाबो जोंनि मोनसे ओ बैसागु दाननि मोनसे आंगो फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां। बैसागुनि सेनिफ्राय बियो जागायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ
औ अ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि बैसागु फोरबोनि सावरायनाया एसेनोसै नोंथां समाबो जाना फैबाय नालाय नोंथां गोजोनथों नोंथांसिम औ गोजोनथों नोंथां। औ